जादोंना ओ नोंथांनो ओ गोजोन फुबिलिनि गाहाम हास गाहाम हामलायनाय जासि हरनाय थाबाय नोंथां
औ
ओ नोंथाङा आनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
ओ बिदिब्ला ओ जोंनि ओ जेनेबा बर' आइजोफोरा ओ दाउ अमा फिसिनानै माबायदि ओ जिउ खुंबोगासिनो नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ बुंनो थाङोबा ओ बर' आइजोफोरखौ बिदिनो दाउ फिसिनायल' नङा गोबां आयदायाव जोङो आखा फाखा नुनो मोनो दाउ अमा फिनायावबोथ' बर'फोरा रोंखा राखा बिदिनो आयदा दङ ओ बुंनो नङाबा आगोलफोरनिफ्रायनो बर'फोरा दाउ अमा न'खर सामलायबोनायखौ ओ आगोलहाय बिदिनो दाउ दाउ अमा लानानै बिदि दाउ मासेबाबो बिथि बिसिनि ओह बिदै दैनानै ओह दाउसा फिसाया ओह दाउ मासेयावनो जिनै जिथाम बिदि ओह जोङो जिब्रैयाव लागै जोङो फिसाखौ नुनो मोनो जेब्ला बियो गोदोर जायो अब्ला बुरजा जालाङो ओह बेजोंनो बिथांमोना ओह बिदि लायै लायै बिद थांमोना ओह बुरजा खालामनानै ओह बिदिनो फाननानै हाथाय बाजाराव उजान हिसाबै फाननानै ओह बिदिनो केजि हिसा हिसाबै फाननाय बिथांमोना
औ
फानखांनानै ओह बेजोंनो खुन्दुंफोर बायनानै ओह गाव गावनो जि दाना लायोमोननो नांगौनि न'खरनि सुबुंफोरनोबो जि दाना होनायखौ जोङो खोनानो मोनबो नङा होनबा नोंथां रांनि बिबां नांग गौआबो राङाबो एसे ओह थोबलिब माब्लिब मोन मोनना नोंथां नोंथां रांनि गोनांथिया बांसिन
औ
दानि दिनावबोथ' जोङो बुहुदखौनो गोबां नुनो मोनबोदों ओह बिदिनो न'खरावल' बिदि लाया बिदिनो न'खरावबो गो-गिदिर गिदिरबो जोङो ओह बिदिनो बेराद दुमनानै ओ नेट सोंथेनानै जोङो फ्राम गोदो गो बानायना लानायखौ नुनो मोनदों। नङ होमबा नोंथां दिसि दाउफोरबाबो जोङो ओ अमाबाबो बिदिनो गलार बानायनानै ओ गोदोर गोदोर अमा जोङो बुरजा फिसिनायखौ नुनो मोनदों ओ अमाफोरखौ बिदि फिसिनानै ओ बिथांमोना औ सि आंबोथ' मा मानै लायोमोन बिथांमोनहा अमा फिसिलांनो थाखाय बिथांमोना ओ जौ फोरफोरखौबो संनाय जायो जौनि बिदि जोङो अफ्रिखौबो होनानै आदार होनानै जोङो फेदेरनो हायो। बिथांमोना ओ बिदिनो बर' सुबुंफोरा ओ अमाखौ जोङो फालांगिबो खालामो अमानि फालांगि खालामनायखौबो जों नुयो। गोजान गोजानाव जोङो साप्लाय हर हाबनाय बिदि ओ गोजान गोजानफोराव दैथायहरनाय खौ जोङो नुनो मोनो। हाथाय बाजारफोरावबो फानहैनाय
औ
ओ बिनि उ अनगायैबो जोङो दाउफोरखौबो जोङो न'नि दाउखौबो फिसिनो हायो आरो दा गुबुन बिदिनो ओ भेक्सिन होनानै जोङो मुलि होनानै हरसेनि गेजे जेरावनो जोङो ओ बिदैनिफ्राय दिहुननो हानाय ओ दाउसा बिदिखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां जोङो बि-बिजि फोरजोंनो जोङो भेक्सिन बिदि गिदिर जानाय ओ जोङो इन्जेकसन फोरजों जोङो ओ बिथांमोनखौ ओ बिदि फेदेरनो हानाय नुबोगासिनो
औ नोंगौ नोंथां
जानायनि ओ खुदानो ओ न'आव बानायनायजों जों जोबोर फाराग न'नि बिदि ओ फिसिनाय दाउआ ओ गोथावसिन आरो बियो भिटामिनबो दंसि फिनाय नंङा होम नोंथां ओ बर' आइजोफोरखौ बिदिनो गोबां ओ बिदिनो फ्राम गिदिर गिदिर बानायना जोंङो दाउसा दाउ फिनायखौ जोंङो नुनो मोन बिदिनो फालांगि खालाम खालामनानै न'खरफोरखौ बिदिनो जोबोर जौगालांनो हायो दाउ बिदैनिफाय जोंङो दाउनिफाय फाननानै जोंङो गोबां रां आरजिनायखौ जोंङो मबाइलफोरनि गेजेरजोंबो नुनो मोनो नंङा होमबा नों थां ओ बिथांमोना दासिम जोबोर जौगालांगासिनो बि जिंनो ओ न'खरफोरखौ नायनाय बिदिनो न'फोरखौ लुनाय बिदि गासै नुगासि नो बिथांमोना जो जोबोर आखा फाखा दास सान्दिबो ओ नोंथांनि ओ जागा ओनसोलावबो बिदि दाउफोरनि अमा फोरनि फ्राम दं नामा नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
जोंनि ओ गामियाव गैयाखौनो बुंजायो दाव फो अमानि फार्म बिदिनो जोंनि गामि खाथि खाथियाव दोङो बिदि दाउफोरनि फ्राम ओ बुंनो थांङोब्ला ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' आइजोफोरा दाउ अमा फिनानै जिउ खुंबोदों नंङा होमबा नों थां ओं बिबदिनो ओं नो न'खरावनो दाउ फियो अमा फियो बोरमा हांसो फियो आरो बिदिनो जोंनिया औ बुंनो थांब्लाथ' जों अमा मासे अमा मासे फिसिब्लाथ' जोंनिया ओ गोबां रां मोनो बेखौ गिदिर खालामना फानबा बिदिनो जिबा ओ जिबा रोजा नैजि रोजा रां मोनो नङा होमबा नों थां बेनो जोङो अमा फिसा जों अमा फिसा अमाखौ मानि थाखाय फिसियो होमब्ला जोङो अमाखौ जोङो जेनेबा अमानिफ्रायबो गोबां रां मोनो नङा होनोमबा नों-
औ नोंगौ
अमाखौ जोङो फिसा जाहोनानै जों बे अमा फिसानिफ्रायनो जोङो मासेयावनो थाम रोजा बिदिनो ब्रै रोजा गाहाम मोनो आरो नो थां उम बिदिनो जों दाउआबो जोंनो फिसा होबाय थायो नङा होमबा नों थां जों बे दाउखौ हाथाय बाजा थायफोराव होननानैबो जोङो सेरसेयाव थामजौ ब्रैजौ रां मोनो बियो दाउफोरखौजों जेनेबा न'फोराव आलासिफोर फैबाबो जायो नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां
थिग बेबायदिनो हांसोफोराबो जोंनिया मासेयावनो बाजौ गाहाम बिदिनो जोंनिया बोरमाफोरावबो जोबोद दाम नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां
जोंनिया बुंनो थाङोबा बोरमाखासिफोरखौ बांसिन दाम मोनो आरो नोंथां बिदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनिया बर' आइजोफोरा अमा दाउ फिसिनानै जिउ खुंबोदोंमोन। बुंनो थाङोब्ला गोदो गो दाय गुबुन हारिनि सुबुंफोरा जों बर'फोरखौ अमा फिसिनायफोरखौ दाउ फिसिनायफोरखौ जोबोद मुगैयोमोन आरो नोंथां माने मा थाथायो बिस सोरो बिदि माबा मोनसे साननानै मुगैयोमोन आरो बिसोरो दा खिन्थु दा बेफोर गासिबो उल्थासो जानो हमदों आरो नोंथां माने बिसोरबो मोन मिथिबाय जे बिदि दाउ अमा फिसिनानै जोबोद मुलाम्फा दायो रां आरजिनो हायो नखर सुथानो हायो होन्नानै बिसोरबो ओ बिसोरबो मिथिबाय आरो नोंथां। थिग दानिया जों बरफोराबो फोरनिखाय बिसोरखौसो बांसिन दाउ अमा फिसिनायखौ नुनो थांदों आरो नोंथां।
औ।
औ जोंनियाथ' ओ बिदिनो ओ गोदोनिफ्रायनो बिदिनो जौगाबोगासिनो आरो। दा बिसोरखौ गुबुन हारिफोरखौ बांसिनसो जोंनिफ्राय फिसिनायखौ नुनो मोनदों। गोदो गोदाय जों बर' बर'फोरासो बांसिन जौ सेरेब सङोमोन दा? गुबुन हारिफोरखौबो बिदि जौ जेब सुंनानै फाननायखौ नुनो थांदों आरो नोंथां।
औ। नंगौ नोंथां।
थिग बेबायदिनो जोंनिया जौ सेरेेब संनानैबो जोङो, बिदिनो फुजाफोरावबो हैनायखौ आं बर' आइजोफोरखौ नुनो थांदों आरो। फुजाफोराव दखान होनानैबो जि खुंनायखौ बिदिनो जोंनि बर'फोरा दाउ अमाल' नङा, बिदिनो लाथा एम्फौ फिसिनानैबो जिउ खुंबोदों। लाथा एम्फौखौ फान्नानैबाबो फैसा मोनो। आरो लाथानि फिथोबफोरखौ फाननानै फैसा मोन नङाहोनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
थिग बेबायदिनो जोंनिया बिदि ओ बर' आइजोफोरा बे अमानो आदार होनो थाखाय जों हाथाय बाजारनिफ्राय सापर्फोरखौ लाबोनानै आदर होयो आरो बे जौ संनायनि अफ्रिखौबो होयो। आरो जेब्ला फैसाफोर गैया जायोब्ला अब्लानिया बे ओ थास'फोरखौ हानानै रुनानै होयो आरो।
औ। नंगौ नोंथां।
औ। बिदिनो फार्म बुंब्लाथ' जोंनिया? फार्म लुनो थाखायथ' जेनेबा दाउनि फार्म बुंब्लाथ गिबियाव दाव फिसाखौ लाबो हाबनानै दाउ फिसाखौ लाबोखांनायनि उनावनो जों बिदिनो फाराम आव आगारना दोनसै आरो नोंथां। बे दाउखौ जोङो बिदिनो खोमसि जायगायाव दोननानै, जों बेनो ओ मोब्लिबनि सोरां होबाय थानांगौ आरो। अब्लासो बिसोरनि ओ देहहाफ्रा गुदुं जानानै देरो होनना बुङो आरो। बेखौ जोङो ओ जायखौ बुङो लाइथ दाइटखौ बुङोब्ला बै गु फुरजोंनायखौ नङा आरो नोंथां बे गोजा लाइट जेंनाया बेखौसो होयो आरो माने बेयो दुंखाङो होनना बुंङो खोनादों आरो बिदिनो जोंनि गामि थिनि फारामफोराव बिदिखौ नुयो आरो नोथां जेब्ला बियो एसे देर ओ बे जेब्ला बेयो देरहोनो थाखाय बिनो भेक्सिनबो होयो आरो आरो बिसोरनो आदार होनो थाखाय जोङो बिदिनो दखानफोरनिफ्राय जोङो लाबो बिसोरनो ननि आथारखौ माने बे फारामनि दाउफोरनो न'नि आदार माइरंफोरखौ होनाय जाया आरो फारामनिफाय ओ द खाननिफ्राय लाबोयो आरो
औ
बिदि जोङो अमानि फार्म खालामनो थाखायबो जोङो बांसिन अमानि फार्मखौ ओ बिदिनो हाखर खाथियाव आं लुनायखौ नुनो मोनदों आरो नों थां माने हाखर खाथि खाथियाव जेनेबा बे ओ अमानि खिफोरा जेनेबा हाखरनि नाफोरा मोनजानाय बिदिखौ आं नुनो मोनदों आरो अमाखौबो जोङो जेनेबा फारामाव दोननो थाखाय जों खथा खथा बानायना होनांगौ आरो एसे फिसा फिसा न' जेरै जों हांसोफोरखौबो बि ए जाय हाखर दोङो बे हाखरनि हाखराव जोङो बैसां लुनानै बेयावबो हांसोखौ दोननाय नुयो जाहाथे हांसोआ बेयाव हाखराव ओंखारनानै ओंखारलाांनोबो खुबिदा मोनो थिग बेबायदिनो जोंनि न'नि दाउफोरखौ फिसि फिनायाव जों ओ गुबुननिफ्राय जेनेबा गुबुन दखानफोरनिफ्राय जोङो ओ बिसोरनो आदार होनायखौ आं नुनो थाङा आरो बांसिन मानो बे न'नि माइरं ओंखाम खालाय माइ गाब जुगा ओ जुजाय गिरि बेखौसो आं होनायखौ नुनो मोन दों आरो नोंथां
औ नंगौ
दानि ओ दानि फरायसाफोराबो दानिया गावनो फरायनाय खरस ओ नांगो नालाय। बिनिखायनो ओ गोबाङानो दाउ अमा फिसियो आरो। दां जेरै जोंनिया बे कलेजफोरनिफाय स्कलारशपखौनो मोनो नङा होमबा नोंथां? बे मोननायखौनो एसे एनै जमायनानै आङो दानि ओ जेन'बा फरायसाफोरखौबो बिदिनो ओ दाउ अमा फिसिनायाव मुखुब खौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। जेब्ला बे दाउ अमा फिसियो बे फरायसाफोरा बेनिफ्रायबो जोङो जेनेबा मायबा मोनसे फो कलेज एबा स्कुलाव फैसा नांब्रबगौ जाबाबो जों बिनिफ्राय फाननानै जोङो बेखौ ओ सुफुंनो हायो नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां।
फरायनायनि खरस बेबायदिनो बहिनि बिजाबफोरनिबो खरस ओंखारो। आरो कलेजाव थांलाय फैलाय भारा फोराबो ओं खारबाय। आरो जोंनो ओ जेन बा नांगौ जानाय ओ गावनो हि जोमफोरखौबो हि जोमफोर नांगो गांसे गांनै नांगौ जानायखौबो जों बिदिनो दाउ जेनेबा अमा बोरमा फिसिनानैबो जों ओ लानो हायो नङा होमबा नों थां? बिदिनो आं दानि फरायसाफोरखौबो बांसिन बिदि लानायखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां।
औ।
दे बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैनाय नङा होमबा नों थां? औ नोंथांजों ओ दाउ अमा फिसिनायनि बागै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नों थां आंबो जोबोद गोजोनदों।
दे बिदिब्ला नों थां बेखिनियावनो दोनथ'सै।